हेलौ हेलौ औ नोंथां
अ नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन
ओ बिदिब्ला नोंथां ओ आङो जागायजेननोसै ओ दोनै माने आखाइ दामिननि बाहागै आङो सावरायनो सानदों
औ औ नोंथां औ
नोंथाङा बे आखाइ दामिननि बाहागै फंनैसो बुंनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां आखाय अ आखाय दामिन होननानै बुङोब्लाथ' जेनेब्ला आखाइजों बानायनाय मुवा
औ औ
जायखौ जों आखाइ सु होननानैबो जोङो मिथिनो हायो
औ औ औ
आखाइ दामिना बर' समासाव मोनसे गुवार जायगा आवग्रिनानै लानो हादों
औ औ
ओ बियो आखाइ दामिना बर' समा समाजाव मोनसे दोरोंगियान हरै गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों
औ औ औ
बेयो जोलैनिफ्राय जोलै बारस्लायबोबाय थादों आखाइ दामिननि जायफोर गियान आरो बे आ खाय दामिना मोनसे दोरों गियानल' नङा बियो बर' गोबां गामि बर' गामिफोराव मोनसे थांना थानायनि फुंखा महरै बो खामानि मावबोदों आरो
औ औ औ
आखाइ दामिन बानायनो थाखाय मा आखाइ दामिनाव मिथिंगानि बांसिन गोहोमखौ जोङो मोननो हायो एबा मिथिंगानि गोनां मिथिंगानि गोबां गोनांथि जायो मानोना आ आखाय दामिन बानायनो थाखाय मिथिंगानि जेरै औवा दंफां रायदों खुनन्दैफोर बुस्थुखौ बाहायनायनि गेजेरजोंसो खायदामेनखौ बा-बानायनो हायो
औ औ नंगौ
औ आखाइ दामिनखौ जोङो गुबु गुबुन गुबुन बाहागोआव जोङो मोननो हायो जेरै आबादजों सोमोन्दो थानाय आखाय दामिन
औ
आरो ना हमनायजों सोमोन्दो थानाय आखाइ दामिन आरो इसान सालि जों सोमोन्दो थानाय आखाइ दामिन दामनाय देनायजों सो सोमोन्दो थानाय आखाइ दामिन बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन बाहागोआव जोङो मोन नो हायो जेरै इस- औ इसानसालिनि आ खैदामिन होननानै बुङोब्ला जेरै ताब हाल एबास ओ गान्दै
औ औ
थोर
औ औ औ
आरो बबिन बबिन सोग्रा फ्रेम दाङा नाथा बेफोरखौ जोंङो गाहायै मोननो हायो आरो जेरै दाङा नाथ आरो सोरखि बानायनो थाखाय खाय बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो औवा बाहायबोदों
ओं ओं
अ
नंगौ नंगौ
औवा औवानि गेजेरजों बर'फोरा सोरखि आरो दाङा नाथाखो बानायदों बे सोरखि आरो दाङा नाथाखौ बानायनाय खामानिया औवा सायख'नायनिफ्राय जागायजेनो
औ औ औ
मोनसे दोरों गियान होननानै जोङो बुंनांगोन मानोना गोद गोदो गोदायनिफ्रायनो बे सोर खिनि महरा गोदो जेरैमोन दाबो बेबायदिहैनो दोङो आरो बेबायदियैनो सोलिलां नाथाय आरो गंसे इसानसालि जानो थाखाय साल खनथानि जि गोनां जायो आरो बे साल खुनथाखो बर'फोरा औवा गुबै माबा औवा बुरखा आरो माब्लाबा दंफांनिबो बानायो आरो गय दंफांफोरनिबो बानायो बेखौ जोङो नुनो मोनो
औ औ नंगौ नंगौ
बानायो आरो बै सानसे खालियाव जेरै बबिन सोनो थाखाय बबिन बबिन एखोबो दंफांजोंनो बानायो आरो ओ जेरै बबिन सोग्रा फ्रेम बेखौ दंफांजों बानायनाय जायो आरो जेनथोर बेखौ दंफांजों बानायनाय जायो बिनि अनगायै जेरै न'खराव बाहायनाय आखाय दामिन होननानै बुङोबोला जेरै दाला सानद्रै गिसिब मुरा आरो बेबायदिनो गोबां जेरै खामफ्लाय आरांगा मा सि बेफोरखौ बर'फोरा गावनि आखाइजोंनो गोदो गोदायनिफायनो बाहायबोदों आरो बे आखाइ दामिनफोरा गोनांथिनि गेजेरजों जोनोम जादों होननानै जोङो बुंनो हायो मानोना गोनांथि गैयाब्ला जेबो मुवाया जोनोम मोना होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो बेबायदिनो न खर'नि आखाय दामिनफोरखौ बर'फोरा केेननि गेजेरजोंनो बानायो बेनि अनगा आबादनि आखाइ दामिन होननानै बुङोबा जेरै नांगोल जुंगाल मै बेफोरखो जोङो बुंनो हायो
औ औ नंगौ
बेनि अन गायो जेरै दामनाय देनायजों सोमोन्दो थानाय आखाइ दामिन होननानै दंबा जेरै खाम सिफुं फुंफोरखौ औवाजों बानायनाय जायो आरो थरखा
औ
औवाजों बानायनाय जायो बेफोरबायदिनो आखाइ दामिफोरखौ बर'फोरा गो गोदो गोदायनिफ्रायनो
ओ
गावनि आखाइजोंनो गाव गनायनानै सोलिबोदों आरो बर' समासाव आखाइ दामिना बांसिन गोमखोख्लैदों होननानै बुंबा आइजोनि सायाव गोहोम खोख्लैदों मानोना बर' आइजोफोरा गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव जि जेब्ला दायोमोन अब्ला गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखायल' दायोमोन नाथ थाय दानि गोदान मुगायाव बर' आइजो फोरा फालांगिनि थाखाय थाखायबो दायो आरो माने गावनि गोनांथिनि अनगायै बायलाय फानलाय बेबादि खामानिनि थाखायबो दायो आरो ओ फाननाय नि गेजेरजों बिसोरो गावसो नखर खरसा सुंस'नाय गथ' गथायखो फोरोंनाय बेफोर खामानियाव बाहायो गोदान मुगायाव आखाइ दामिना गोबां जौगाबाय
औ नंगौ
सोरखारि फसंथानफोरनि गेजेरजों जेरै मेला दिन्थिफुंनायफोर
ओं ओं
दिन्थिफुंनाय आरो अनलाइन प्लेटफर्मफोरनि गेजेर जों बांसिन मा दोरों आखाय दामिनफोरनि गोनांथिखौ जोङो बांबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय गोदान मुगायाव मोजां गोहोमनि अनगायै गाज्रि गोहोमबो गोग्लैदों जेरै गोबां समाव हाथाइनि गोबां गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय माब्लाबा दोरों महरानो गोमालांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों जेरै दख'नाया द दख'नायावनो होन गोदोनि दिनाव दख'नाफोराव जेरै दा गोदान मुगायाव गोदान गोदान ब्रेन्डनि ओंखारनाय जेरै जुम खा आगर बेफोर आगराथ' जोंनि दोरों आगर नङा ना नों नोंथां ओम जाय जेराव जोंनि दोरों महर गोमालांदों बे जोंनि मोनसे एगजामपोल महरै नुजाथिदों आरो बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन मुवा जेरै जेखाय सान्द्रि बेफोरखौ दानि जुगाव जों बाहायनायखौ नुनो मोनला जाय फोरखो जोङो रेस बहाबा रेस टुरेन बहाबा मेल मिथिंयाव जोङो साजायनो थाखाय जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनोसै
नंगौ नंगौ नंगौ
दोरों आखाइ आखाइ दामिना मोनसे दोरों गियानल' नङा दा नाथाय बियो मोनसे थांना थानायनि मोनसे फुंखा महरैबो खामानि मावगासिनो दोङो आरो गोबां बर' गामिफोराव आं बेसेबांखिनिखौनो बुंबाय दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबावो नामा
नोंथाङा जा बुंदों बेनो गासिबो बेनो गोजाखा ओ बिदिनो आखाइ दामिन होननानै बुङोब्ला जोङो आखाइजोंनो गोबां जिनिस नोंथाङा बुंनाय बायदि बानायनानै गावनि नांगौखौ जों गावनो सुफुंनानै लानाय बा खौ नुनो मोनदों। बिदिनो नोंथाङा बुंना बायदि गावनो नांगौखौ सुफुंनाय जों लोगोसे गुबुननोबो माने गुबुननोबो फाननाय बायनाय बेफोरबायदिखौ खामनायखौ जों
औ औ नोंथां औ।
ओ जेरै जोंनि बर' समाजाव बोराय बुरै न'आव थायोब्ला बिदिनो बिसोरो ओ दंफां सिंफ्राव जिरायनानै बा अबब बा सायहा सायख्लुम नायनानै बिसोरो बोराय बुरैफोरा जिरायनानै औवाजों बानायो। जेखाय, खबाय, सान द्रि, सानदांगा, संग्राय बेफोरखौ माने बर'फोर बोराय बुरैफोरा माने बिसोरो ओरैनो थास्लाय स्लाय बेफोरबायदि बानायनायखौ जों बर' समाजाव नुनो मोनबोयो आरो नुनो मोनबोदों। औ औ बिदिनो बिसोरो न' खराव गोनां जानाय जा मुवा नांगौ सान द्रि नांगौबा सानद्रिखौ बिसोरो आखाइजोंनो बानाय नानै न'खराव गथायनानै होयो आरो थाय फा थायनै रां खामायनो थाखायबो बिसोरो बेफोर बायदिनो मुवा बेसाद हेबनानै आखाइजों बानायनानै हाथाय बाजाराव थांनानै बो बिसोरो फानहैयो।
अ नांगौ नोंथां नंगौ
समासाव नुनो मोनबोगासिनो दङ बिदिनो ओ बोथोरजों लानानैबो जोङो बांसिन बेफोर बायदि खामानि मावनायखौ नुनो मोनो जेरै दैज्लां बोथोराव ना गुरनो थाखाय जोङो जेखाइ खबाइ हेबनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो गरम बोथोरावनो जोङो गिसिब गिसिबखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनानै लानाय खौ नुनो मोनो
औ औ नंगौ नोंथां
खौ जोङो बै ओ गय बिगुर गय दुनाखं होननानै बुङो
औ औ औ
जोङो बानायनानै गिसिब महरै लायो आरो बे औवाजों बानायनाय गिसिबखौ जोङो हाथाय बाजारावबो फाननायखौ बांसिन गरम बोथोराव नुनो मोननाय जायो बे आरो संग्राय सान्द्रिफोरखौबो जोङो माइरं सालिनो माइ जावनो बेफोराव बाहा बाहायनो थाखाय जोङो सानद्रि संग्रायखौ आखाइजोंनो बानायनानै लानाय
औ ओ नंगौ नोंथां
बिदिनो गोबां मुवा बेसाद बानायो ओ जेरै आबाद मावनायाव गोनां जानाय मै बेफोरखौबो ओ आखाइजोंनो बानायनाय जायो
ओ
ओ हुखेरेन बावखा हासिनि बेदा बेफोरो आबाद मावनाय जों सोमोन्दो गोनां आबाद मावनाया बेफोरखौ माने गोनां थि जानायनि थाखाय बानायनो बानायनाय जायो होननानैबो जों बुंनो हायो
अ नंगौ नोंथां
आरो बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि आखाइजोंनो जोङो गोबां आगर आखाइ एरनानै बो जोंनि दख'ना जोमग्रा गामसा बाय दियाव ओ आगर एरखांनानै समायना रमायना गाननायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथाङा बुंनाय बाय बिदिनो गासिबो माने नोंथाङा जा बुंदों बेफोरखौनो आंबो आंनि मोनदांनायाव बेफोरनो आरो गासैबो
औ दे अब्ला नोंथां दोनथ'सै नामा उम
थां ओम